खोनादों ना नोंथां? मोजाङै नो ओ नोंथाङा मा खालामदो दा?
आङो नै दं, नोंथां ओरैनो जिरायनानै।
अ गिबियावनो आंनिफ्राय गोजोन बेलासिनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय
औ औ औ औ आंबो नोंथांनिसिम। बे गोजोन बेलासे समनि गोजोन हामलायनायखौ आं नोंथांनोबो बावहरग्रोबाय नोंथां।
औ औ। ओ नोंथाङा दा ओ मानि सायाव बा मायबाफोर फोरमायनो खोथा दं नामा
फोरमायनो माने नोंथाङा ओ मानि सायाव ओ आंनिफ्राय मथिनो लुबैदों बेखौ खावलायनो हागोन ना नोंथां
अ आङो नेह जोंनि भारतावनो खुलिनाय ओ हारिमुनि बागै एसे मिथिनो लुगैदोंमोन आं नोंथांनि फ्राय नोंथाङा एसे फोरमायथिना होनो हागोन नामा सुंद' समनि गेजेरजोंनो
औ हागोन नोंथां मानो हाया जानो ओ नोंथाङा जोबोद मोजां खोथा सानदों आंनियाव जे हा रिमु होननानै बुङोब्ला आरो
उम
जे हारिमु होननानै बुङोब्ला मा बुङो बे हारिमुखौ जोंनो मानो नांगौ नङा होनबा नोंथां
औ-औ नंगौ नोंथां
जा नोंथाङा बुंनाया जोबोर मोजां मानो होनब्ला दिनैहाय जोंहा मोनसे हारिमुवा जोङो मा जोबोर गोनां आरो
औ-औ नोंथां
मोनसे हारिमु होनना बुङोब्ला जोंहा बेवहाय जोंहा गोबां रोखोमनि गोबां ओ जानाय लोंनाय बायदिसिना हाबना थायो आ जेरै जानाय लोंनाय जोंनि गासैबो मोनसे ओ मोनसे हारिमु जानो थाखाय आरो मोनसे गावनि ओ निजा जा ओ मुंदांखा जानाय गासैबो जानाय लोंनाय मा थानांगोन गावनि ओ मुं मोननाय बा आलादा गुबुनजों आलादा बे मा जानांगोन थानांगोन आरो ओ बे जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंहा मा गावनि हिब ओ आंगो मा थानांगोन गाननाय-जोमनाय बिबो थानांगोन आरोबाव जोंहा मा थानांगोन ओ दामनाय-देनाय दामजुफोराबो मा थानांगोन जोंहा ओबे हारिमु मोन जानो थाखाय थानांगौ आरो दा जो जोंहा ओ बेवहाय बुङोब्ला जोंहा गोबां थायो जोंहा ओ जेरै ओमोनसे हारिमुआव ओ बे हारिमुखौनो सिनायथि होनो थाखाय जोंहा मा थाना नांगौ बेफोरबायदि रोखोमा थानांगौ आरो दामनाय -देनाय जानाय लोनाय बेफ थानांगौ बेफोर माने मा जानांगौ ओ गुबुनजों आलादा जानांगौ आरो नोंथां जेरै ओ जेरै गुबुन-गुबुन रोखोम जानो हायो जानाय लोंनाया नङा होमबा नोंथां औ-औ औ आरो जोंहा हारिमुखौ जोंनो नांगौ हारिमु गैयाब्ला जोंहा मा जागोन दिनै हारिमु आरो जोंहा रायजो नङा होमबा नोंथां औ हारिमु आरो रायजो जोंहा थाथारनांगोन मोनसे ओ मोनसे हारिमुखौ जोङो फोथांना लाखिनायाबो ज जोंनिनो दायथ' जाहैगोन
औ-औ नंगौ नोंथां
मोनसे हारिमुजों थानानैल जोंहा जाया जे हारिमुखौ जोंहा फोथांना लाखिनो थाखाय जोंनो मा नांगौ गोबां मानसिफोर नांगौ मानसिफोर जोंहा मा नांगौ रायजोफोर नांगौ औ-औ-औ जोंहा रायजो फोरफोर थानानै जोंहा मा जागोन सुबुं माहारिया जोंहा ज' ज' जागोन जोङो औ खायसे मोजां मोजां गाज्रि जोंहा बेवहाय जों सावरायनो हानाय जोंहा मा थानांगोन रायजो थानांगोन । औ ओ दा बेयावबो जोंहा मा जायो बे गोबां रोखोमनि जोंहा मा नुयो बेवहाय खायसे जेंनाफोर नुयो आरो बे हारिमुआवबो माबायदि जेंना होननानै बुङोब्ला जोंहा बेवहाय जेरैहाय जोङो मा नुयो खायसे दामनाय देनाय गाननाय जोमनाय जानाय लोंनायनि बेलायावबो जोङो मा खायसे जेंनाखौ नुनो मोनो आरो । मानो होनब्ला मोनसे बे हारिमु जानो थाखाय जोंहा मा नांगौ प्रपार गावनि आंगो जा खालामथारनांगौ जायो । नङा होमबा नोंथां स' बेखौ आंगो खालामथारनो थाखाय जोंहा मा गुबुनफोरनि एसे आलादा जानो नाङा जायो आरो ।
औ औ नों थांनोंगौ ।
दा जेंनायासो बेवहाय फैगोन जोंहा जुथि जोङो गुबुन हारि बा गुबुन माबानि गुबुन रायजोनि जोङो मा जुदि जानाय लोंनाय बायदिसिना गाननाय जोमनायफोरखौ जोङो मा जायो गुबुनफोरनि बायदि जुदि जों लानो नागिरो ओ गुबुनफोरनिफ्राय जों मा एखे जोङो लानो नागिर्ला जोंहा मा जायो एसे जोङो जेंनाखौ नुयो आरो बेवहाय दा बेवहाय गुबुन जा हारि बे हारिया जोंखौ मा खालामनो हागोन जोंनि जानाय लोंनाय बायदिसिनाखौ जोंहा सेदों होननानै माखासे बुंनो हायो आरो ।
औ औ नोंथां नगौ ।
मोनसे हारिमु दाफुंनो थाखाय जोंहा एक्सट्रा गावनि आंगो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय बेफोर गासिबो थानांगौ जायो आरो खोनादों न नोंथां औ औ औ औ दा बेफोरबायदि जेंनाखौ जोङो नासयनानै जोङो खायसे मा खालामनो नांगौ जायो जोङो मोनसे हारिमुखौ दाफुंहोनो थाखाय जोङो आलादा जोंहा मा गावनि आंगो खालामनांगोन ना जिहेथु बेखौ स' बेनि थाखाय जोङो मा नुयो बेखौ आलादा जोङो सिनायथि होनो लागा जायो आरो नोंथां
औ औ नोंथां ।
दा नोंथाङा बिनि सायाव माबो बुंनो सानो नोंथां?
औ आङो फंनैसो सम समनि गेजेरावनो फोरमायनोसै नोंथाङाथ' जिहेथु बुंलांखाबाय बेनि बागै नां बेनि नो एसे बुंफोरथिना होनोसै नोंथांनिसिम जोंनिया ह हारिमु बुङोब्ला जोङो जेनेबा हारिमुवा मानसिफोरनि मोनसे जेनेबा हानजानि जिउनि थांना थानायनि लामा होनब्लाबो जों बेखौ नङा होननो हाया जोङो मानो होनोब्ला जोंनि मोनसे जिउनि लामा हारिमुवा जोंनि थांना थानाय जिउनि लामा जोंनिया मा मा थायो होनब्ला जोंनियाव फोथायलायनाय गोरोबलायनाय जेनेखबा बायदिसिना आसार खान्थि बायदिसिना दोरोङारि बायदिसिना धोरोम राव गाननाय जोमनाय जानाय लोंनाय सि जोम बायदिसिना रोखोमनि बेयाव हाबनानै थायो । हारिमु बुंबा जोंनिया बहुद गोबां बेयाव जोंनिया जेनिखि मानसिया था मा यदि थायो माबायदि सगासि बिनो माबायदि जायो बेफोरखौ जोङो बे हारिमुआव मोननाय जायो हारिमुआव हाबनानै दोङो। बेखौ जोङो हारिमु आरो मोनसे सोलोंथाइ मोनसे सोलोंथाइ आरो समाजनि थाखायबो बेयो ओ गो उन जोलैनिफ्राय दा जोलैनिफ्राय उन जोलैसिम जों बेखौ लाखिलांबाय थानो थाखाय जोङो हारिमुखौ दा जोङो सोलिलांहोनो हायो आरो माने मोनसे जोलैनिफ्राय मोनसे जोलैयाथ जोङो बेखौ ओ सोलिलांनांगोन ना हारिमुखौ बेनि थाखाय जों बे हारिमुखौ जोङो लाखिनांगौ लाखिनांगौआ गोनांथार जोंनि थांना थानायनि राहा होननानै जों मिथिनाय मोननाय जायो हारिखौ आरो जोङो आरो मिथिबावो जोङो हारिमुवा जोंनि थाखाय मोनसे सिनायथिबो सिनायथियावबो गोलैयो जेरै ओ बियो जोंखौ ओ बायदिसिना बेयाव आखु बायदिसिना सोलोङो बेयाव गुबन गुबुन मान होनाय मान बनाय बायदिसिना ओमफाय बेयाव जोङो ओ सोलोंनो मोना हारिमु बुङोब्ला जोंनियाव जबा मोनसे मान बावनायाव जों मोनसे मान होनायाव जोंनियाव बहुथ गोबां नेमखान्थि बायदिसिना थायोना बे थानाय बेनिफ्रायनो जोङो बेखौ जोङो ओ सिखायनानै सोलोंनानै उन जो गुबुन इयुन फैगोन जोलैफोराबो सिखायनानै बेखौ सोलोंनानै जे एबा गेदेरखौ मान होनांगौ ओ उन्दैखौ सनमान होनांगौ बेफोरखौ जाहा बे हारिमुआव लाखिबाय थलाङोबा उन जोलैयबो जोंनिया बेखौनो सोलिलांबाय थागोन बायदिया बेयाव थायो हाबनानै थायो हारिमुव। ओ हारिमुवा आरो जोंनिया हादोर राय जो आरो सुबुं माहारिया गावबा गावनि माने आलदा आलादा हारिमु थायो जेरै ओ जोंनियाव भारत हादरावनो गुबुन गुबुन जोंनियाव ओ हारिमु दङ जोङो आं बेखौ गुवारै बुंनो थांथ'ला बुंबा गोलाव जायो बाथ्राया बेनि थाखायनो जोंनि ओ भारत हादरावनो नों जिहेतु नों नुखादो दहाय बुंखाबाय नोंथाङा ओ जि बाथ्रा बुंबाय ओ गुबुन गुबुन ओ हारिमु दङो जोंनि भारत हादरावबो बेबायदिनो आरो जोङो गासैबो गासैबो हारिमुफोरखौनो जोङो मान होनांगौ मानोना मान बुङोब्ला जोङो हारिमुवारि रोखोमा खौसेथि खौसेथि लाबोनायनि थाखाय जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथि खौसेथि थाबासो जोङो मोजाङै सोलिलांनो हागोन मोजाङै दावगालांनो हागोन जेनेबा जोंनियाव बुजिलायनाय थाब्लासो जोङो जिउआव दावगालांनो हागोन मोजाङै सोलिलांनो हागोन गावजों गाव नांजलाय खमलाय गैयालासिनो सुखु गोजोनै जोङो सोलिलांनो हागोन बेयाव आरो बयबो हारिमुआव गोजोननायबो दङो ओ‌ बुजिलायनाय ओ ओ खौसेथि दोंङो बेनिखायनो जोंनि थाखाय हारिमुवा जोबोर गोनांथि।
उम
आरो गुबुन गुबुन हारिमुफोरनि सोमोन्दैबो जोङो ओ सोलोंनानै लानांगौ। मानो होनना बुङोबा जों उदां गोसोनि जानांगौ मानसिया मानो होनोब्ला जोङो ओ गुबुननि ओ गुबुननि हारिमुखौबो मिथिनानै लानानै जोङो गुबुनखौबो ओ एसे ओ‌ बुजिलायनानै जोङो गोजोनै जोङो दावगालांनो हाथों। गुबुननिखौबो जोङो मिथिना लानानै बेबायदिनो जोङो आखुथायाइफोरखौ जोङो बाख्नाय नांगौ आरो गुबुननिखौबो। नोंङो आरो जा आङो जोबनायाव फंसे बाथ्रा बुंनो सानबावदो
औ
बेखौनो बुंनो सानबावदों आङो हारिमुवा जोंनि जिउनि मोनसे गोनांथार। बेखौथ' जों मिथिगौ गोनांथार बाहागो बेखौ जों मिथिगौ। बेखौ जोङो ओ फोनानजाब जोंनि उन मोन्थोरनि मोन्थोरनि जोंनि मोनसे फोनांजाब जोंथ' माने सोलिबाय थानाय जिउ खुंनायाव जों सोलिबाय थानाय जेखि जों बा बाहायबाय थानाय बेखौ जोङो हारिमुआवनो जोङो सोफाजाबनाय जायो। जेनेबा जोंनिफ्राय मोनसे हारिमुखौ गुबुन हादोरनिफ्रायबो जोंखौ नायनानै नायनो फैयो गुबुन हादोर फोरनिया नायनानै जोंनि ओ‌ हारिमुखौ जोंनिखौ मिथिनानै लायो।
औ औ
बेखौ नागिरो माबायदि बे हारिया बे हारिया मा माबायदि बे हारिनि ओ हारिमुवा माबायदि बेखौ गुबुन गुबुन हादोर निया ओ संबिजिरनानै थाङो आरो बेबायदिनो आरो जोहा आङो फंसे बाथ्रा बुंनो सानो सानबावदोंदि ओ जोङो हारिमुखौ रैखाथि लाखिनाया जोंनि थाखाय जोबोर गो गोनांथि बे ओ
आदसा ओ नोंथां औ नोंथां औ औ जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङाहोमबा नोंथां?
औ नोंथां नंगौ नंगौ।
नोंथांखौ ओ आं आरोबाव खनसे गोजोननाय बावहरो। मानो होनबा नोंथाङा बे सम खम समनि गेजेरावनो गोबां बाथ्राखौ आंनो फोरमायना होबाय। आं खायसे रोङैखौ नोंथाङा बुंनाय जाबाय बेनि थाखाय आङो नोंखौ गोजोननाय बावहरो आरो नोंथां गोजोन्थों।
अ आंनिफ्रायबो नोंथांनिसिम मोजां हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। गोजोन्नायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथाङाबो खम समनि गेजेरावनो जिहेथु बाथ्राखौ फोरमायनानै आं खौबो आं मिथियैखौ नोंथाङा ओ बुजायनानै होबाय बेनि थाखाय आं नोंथांनिसिम साबायखर बो बावहरबाय गोजोननायबो जासिहरनाय थाबाय ओ बिसोरनियावनो फोजोननाय जासि गोजोन्थों नोंथां।